नोंथां हेल' नोंथां हेलोव हेल' नोंथां अ नोंथाङा खोनादोंना अ खोनादों नोंथां हेल'
अ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
ओम बर' हारिनि जानायनि सायावहाय बुंनाय नोङो
औ
खोनायाखय?
बर' बर' हारिनि जानाय होनोबाथ' जोङो ओ अनला खारै दङ सबायाइ बिदिनो बायदिसिना दङ आरो
उम
ओ अनलाखौ जेनेबा जोङो बर'नि ओंख्रि होननानै सिनायजायो आरो नोंथां
उम
ओ अनलाखोसो जोंङो ओ ओ बर'ननि जेनेबा ओ हाथासुनि हाबाफोरावबो नुनो होनाय नुनो मोनो बेखौ खैना गोदाना संनाय जायो आरो
उम
आरो बेखौ जोङो बिदिनो ओ औवा मेवाइफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो
उम
नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा ओंख्रिसो जायो जेनेबा
जोंनिथिं जोंनिथिंबो अनला दाउ ओमफाय सबायाइदो साम' सबायदो दाउ बेफोरबायदि जायो
औ
दा जोङो अनला खालामनोबा जोङो फार्स्टआवनो माइरंखौ सोमना दोननानै ओमफाय दस मिनिट सोमनानै जोङो बेखौ बाय गुरै जाबा मिक्सार नङाबा जों देनानै देनानै गुन्दै खालामनानै
लाग्रोनांगौ आरो
उम ओमफाय सारायाव दै उम होनानै बेे गुन्दै होनानै खारै रोसि बाहाय होनानै अनलाखौ संनाय जायो ओमफाय बेदर होनानै ओमफ्राय अनला दो दाउ संनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
उम ओमफाय नारजि नारजि नार्जिदोबो अमा अमा सङो
बेखौ माबायदि संनो मिथिगौ ना?
उम नार्जि दो अमाजों फार्स्टआवनो नार्जि संनांगोबा जों फार्स्टआवनो फाथो फाथोखौ जोङो फोरानना लानांगोन फोराननानै गोरान खामनांगोन ओमफाय
औ
गोरान खामनानै ओमफाय जोङो ओमफाय- ऐ बिलाइ गोरानखो दैयाव सोमनानै मोजाङै सुना लानांगोन सुनानै ओमफ्राय - दैजों रुनांगोन रुनानै ओमफाय बेयाव खारै रोसि बाय होनानै ओमफाय अमा बेदरखो होनानै आरामसे मोनहोनानै जायो।
नंगौ नोंथां जोंनावबो थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेबायदिनो संनानै जायो आरो
ओ जोंनाव नारजिखो ओ जेनेबा मानसि थैनाय मानसि थैनायावबो बाहायनाय जायो आरो जेरै- मानसि थैनायनि सारादु खाालि बे बेखौ जोङो ओ संनानै रायजोफोरनो नारजि अरगारनाय बुङ आरो जोंनियाव बेखौ- अमा बेदर नङाबा बिबुफोरजों संनानै रायजोयैनो जानाय जायो आरो।
उम
नोंथांमोननि जायगायावबो बेबायदिनो जायो जानांगौ।
बेबादिनो जोंनि जागायाव नों जेरै- बुंदो बेबायदि जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो।
औ औ नोंथाङा ओ सबाइखौ ओ जोंनिथ' सबाइ खारै दाउ माबा अनला खारै बेबाय जायो नोंथानो बुंनो हागोन नामा? जों बे खारैखौ मानिफ्राय मोननाय जायो।
ओ सबाइखौथ' जोङो जोंनि एरियायावनो सबाइ सबायाइनि आबाद खामो आबाद ओमफाय सबाइखो जोङो फार्स्टआवनो एवफ्राना लानानै ओमफाय दैयाव दैयाव होनानै सारायाव गुदुं खालामनानै दैयाव होनानै खारै रोसि होनानै ओमफाय बेदर होनानै मोजाङै संनाय जायो।
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बेजों खारै खारै होनबाय दं बे खारैखौ माबायदि जों बानायो?
अ खारैखौ जोङो उम उम फार्स्टावनो जोङो बिफाङै थालिर बिफांनिफ्राय थालिरखौ दाननानै बेनिफाय मादा उम मोदोम
औ
उम मोदोमखौबो ओमफाय बेखौ जोङो फिसा फिसा दानना लानानै फोरानो फोराननानै बेखौ जोङो मोनसे फलथा रखम बाननानै खावो खावनानै ओहोम बेनि हांगारखो हांगारखो जोङो सालिनानै ओमफाय सालिनानै बेयाव जोङो ओमफाय दैदो मिस्क खालामनानै बेखौ जोङो उम जमायना दोनो आरो मिस्क बेखौनो जों मायबाफोर मैगं सैगं खारै मैगं संनोबा बेखौ
औ औ जोंनाथ' खारै होनो थाङोबा जोङो ओ खारैखौथ' जोङो लाइ लाफा आदिखौबो जानाय नुयो आरो ना थो थुनि बिदिनो बायदिसिना बेफोरखोबो खारथिंनानै जों खारदै खारै जानाय जायो आरो।
नोंथांमोननि जायगायावबो बिदिनो जायोजानांगौ।
ओम ओम ओमफाय उम नोङो एहोम, सामु' सामु'दो ओमफाय नों मा रोखोमै बर'आ सामुदो जायो नों बाहाय बुंनो हागोन ना?
औ ओ सामु' होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो सामु'खौ हाखर एबा बिलो एबा दं ग' इफोरनि फ्रायसो मोननाय जायो नङा होमबा बेखौ जोङो खननानै लाबोग्रोनांगोन सामु'खौ ओ लाबोनानै बिखौ ओ हरसे बा हरनै सोमनानै दोननांगोन आरो साम'वथ' मैला थायो नालाय। ओ बे मैलाखो खारहोनो थाखाय जोङो ओ दैयाव सोमनानै दोननागौ जायो बिनि फ्राय हरसे हरनै दोननायनि उनाव जों बेखौ बोखांनानै ओ मा होनो सामु'नि बे थाखोन बिलिबा बेखौबो खालागौ आरो ओ बे खिथौथि बिखौ दाननांगौ दाननानै बिखौ मोजाङै हुख्ननाय सुनांगोन आरो सुखां नायनि उनाव बिखौ जोङो मोनसे आयजें आव लानांगोन लाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो थाव खायसेफोरा थाव होयो खायसेफोरा थाव होआ आरो ओ एसे साराय गुदुंङाव थाव एसे होबानो जायो होनानै एवग्रोनानै लानांगौ। बेखौ एवखां खांनायनि उनाव मोनसे आइजें आव दोननांगौ। बेखो जेब्ला सामु'आ जेब्ला एवखांबा अब्ला बेरो इसेेे थेब थेब होना बेरो अब्ला जोंङो मोनबा सानना लायो आरो ओ बेखौ मोनसे आइजें आव बोखांनानै लाबाय ओमफाय जेनेबा जों दालि बा सबाय खो सारायाव होबाय एवखानबाय एवफ्रामनानै जेब्ला गोदौवो सबाया रुयो अब्ला जोङो ओ बे सागंखौ सानानै होनांगौ साखां नायनि उनाव जोङो सामु'खौ लखबनानै होबाय आरो अब्लानो जोङो सामु' सबाय संनाय जाबाय आरो।
उम। नोंसोरनिथिं आरो अ' अ' उम उम। नोंसोर निथिं आरो हांसो हांसोखो खुमब्रादो बे उम जायोना?
औ जायो नोंथां ओ जोंनावबो हांसोजों खुमराजों जानाय जायो आरो बांसिनानो जानानै मोजां मोनो हांसोजों खुमब्रा।
खुमब्रादो हांसोखो मारै बानायो खिन्थानो हागोन ना माबाय?
औ खोन्थानो हागोन नोंथां ओ जोङो खुमब्रा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो हांसो ओ जोङो बायना एबा माबानानै लाबोनांगो बेखौ जोङो बासि ग्रोनानै गोदानानै लानांगोन। हागोन आरो हांसोखौ लानानै बेखौ जोङो थावाव एवफ्रामना लाग्रोनांगोन। हांसोखो मोजाङैनो हांनानै जेब्ला जोङो ओ उम बेदरा एसे मोजां राफोर राफोर जायो एवफ्रामबा अब्ला बेखौ जोङो खुमरा हाना दोननायखौ होफा नांगोन आरो एवफ्रा नांगोन। एवख्राम खांनानै जेब्ला जोङो ओ बायदिसिना देनाय फोर फालौ आरि थायोब्ला बेखौब होबाय। होनानै जोङो दसे एवफ्रामनानै दै होबाय आरो दै होबानो जेब्ला दौवो अब्लानो मोनबाय आरो गोबाव दोननानै।
उम।
ओमफ्राय आरो बर' हारिनि मोनसे उ गुबै ओइबो ओइबो मोन ना मा होनोमोन लाथा एम्फौदो मादि मादि मादि मादि जायो मोन बर'हारिया
औ बे लाथा खौथ' जोङो सिंग्रि मेखि जोंबो एवनानै जानाय नुनो मोनो आरो। लाथाखो आरो अनला खारै जोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो।
हेल' नोंथां।
हेल'
औ खोनादोंना
उम ओमफ्राय आरो बर' हारिनि आरो साबजाथावहोयो नाफाम
औ नाफाम नाफाम ओंख्रि औ बेखौथ' जोङो ओ जोङो नाफाम बानायनो थाङोब्ला जोङो नाखौ जोङो हमनानै लाबग्रोनांगोन बेनि उनाव नाखौ हमना लाबखांनायनि उनाव जोङो मा होनो ओ बिखौ फोराननांगोन आरो जों सायखांनानै सान्दुङाव फोरानखांनायनि उनाव जेब्लायो बेखौ गोरान जायो जों बेखौ देनांगौ जायो आरो देनानै लानांगौ आरो जोङो थास'बो होयो बेयाव थास' बेखौबो माबानानै लानांगौ फोराननानै देनांगौ आरो देनानै बेखौ हासुं एबा बथलाव नारसो नारसो सोनानै दो नांगौ आरो बेखौ मास मोनसेबा मोनैनि उनाव बेखौ जानो हायो आरो बिदि बेखौनो नाफाम बुङो नोंथांमोना नोंथाङाबो नाफाम मोनजाफेरबायना
खोनायाखै खोनायाखै
नोंथाङा नाफामखौ मोनजाफेरबाय ना
अ नाफामखौ आं मोनजाबाय
उम नोंथांनावबो नोंथांमोनियावबो नाफामखौ बेबायदिनो बानायो जानो हागौ
अ नों जेरै बुंदो जोंनिथिबो बेबायदिनो नाफामखौ नाखौ फोराननानै ओमफ्राय थास'दो बेफोर बिदिनो देनानै
औ औ
ओमफ्राय आरो बर'नि मा दंबावोमोन आरो
बर'नि ओंख्रियाथ' गोबां दङ बुंनो थाङोब्ला
उम दायरेक बर'आ जानाय आरो थास' बेफोरबो थास' बिबार थास' आथिं थास' बै उम बेदर बेफोरखौबो उम
थास'नि गासै बुस्थुआनो जों गासै बुस्थुखौनो जों जायो आरोना
उम आरो थालिरनिबो जों जायो बर'आ जेरै थालिरनि थालिर बेखौबो जायो थालिरनि
थालिर फस्लाबो जायो आरो औ
उम
दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय ओ बेखिनियावनो रायलायना दोनसै औ